हेल' नोंथां सानादोंना खोनादोंना नोंथां औ उम उम
नोंथांजों दान्दिसे सम रायलायनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन
अ- अ -अ- अ माने दिनैनि सावरायनायखौ ओ सान आरो हरनि फारागखौ जोङो सावरायनोसै आ ओम गिबियाव आङो फोरमायग्रोसै ओमफ्राय नोंथाङा आं फोरमायखांबाथाय फोरमायबानो जाबाय आरो आं आंबो आंनि मोन्दांथिखौ बुंग्रोनोसै
दे नोंथां दे
सान आरो हराथ' जोंनि बे माबायाव बुहुमावनो जाबाय थाखायो सान आरो हर जेरै सान साना - साना हाबनाय लोगो लोगो साना सान हाबनाय लोगो - लोगो मोनाबाय बिदिनो मोनानाय लोगो सोराङा गैयै जाबाय सोराङा गैयै सोराङा सोराङा जोबनाय लोगो- लोगो खोमथि फैबाय बिदिनो आ आरो फुङाव जुरि साना ओंखारबाय बिदिनो स्राङा फैफिनबाय बिदिनो जोंनियाव ओ सानफ्रोमबो माने बि सल सोलिबाय थागोन आरो बे माने जोबनो रोंनाय नङा
आरो जोंना सोरांनिफ्राय जोंनियाव माने सोराङा साबसिन माने गोनांसिन आरो हरनिफ्राय सानाव माने बांसिनानो दा साननि बिदुंनिफ्राय जोंनियाव दंफां- लाइफां, मानसि, जिब- जुनार बायदिया माने नुनो मोनो एबा सान बिदुंनिफ्रायनो जोङो भिटामिन दी खौ मोननो हायो जोङो सान नङाबा जोङो जेबो नुनाय नङा आरो साननिफ्रायनो बिफां लाइफाङा आदार मोनजायो। आहार होयो साना फुंनि समाव साना आहार होयो आरो मोनाबिलि समाव
साना साना मालाबा जि मालाबा जे जुदि बायसान्स साना बांद्राय गुदुं जायोबा बांजां गरमा खाथियाव फैयोब्ला जुदि गरम बोथोरफ्राव समाव गिलु‌ गरम जायोबा जोंनियाव माने थानो हायि अबस्था जायो। बिदिनो गरमाव जोङो अबाव थागोन अबाव मागोन जायो जोङो ओंखायनो सान सानाव माने जोङो बांसिन एसे गरम बोथोरखौ एसे खस्थ' मोनो मानसिफ्रा। बिदिनो बोथोर लायो बोथ' बिदिनो गोजां बोथोरावबोदि एसे थान्दा मोनो जोङो थान्दा रायलायनायावबो बांद्राय थान्दाबा खस्थ' मोनो बिदिनो गुसुद्राय जायो। बिदिनो जोङो सान आरो हरनि फारागखौ रायलायनोसै आरोना जोङो सानाव माने जोङो बांसिन बुस्थुखौ नुनो मोनो हराव जोङो नुनो मोननाय जाया। आरो हराव जोङो माने एसे बांसिन बुस्थुखौनो जोङो जे नुनो मोना इदिनो
जोङो माने हराव बांसिन खामानियानो माने एसे एसे मोजां जाया मोनसे खामानिफा मावनाय बादि जाया। सान आरो हरनि फारागा माने बिदिनो जे सानाव माने जोङो जि जि बुस्थु आं सानन आमफाइ आरो जोङो ज बुस्थुखौ हराव मावगोन बे सानाव मावनाय माने हरनिफ्राय साबसिन जायो। सानाव जोङो जे बुस्थुखौ नुजोबो। हराव जोङो जिखुनु आरो ना हराव बांसिन खामानियानो गाज्रि जायो मोजां जाया। आरो बांसिन हराव माने बिदिनो गाज्रि खामानिफ्रा जायो।
जेरै जोङो हमना ला सिखाव दाखेट बायदिफ्रा माने हराव जायो। जों सानाव बेफोरखौ सानावबो जायो नालाय दाथ' खम होनबाबो हरफ्राव माने बांसिन गाज्रि खामानिफ्रा जायो आरो। जे आरो सानाव जोंहा बिदिखौ बारा नुनो मोना सानावसो गाव गावनि खामानिफ्राव बेस्थ' थायो।
सान साननि जोंनायनिफ्राय जोङो माने फुरा बे फुरा दुनियानो सोरां मोनो। बे सोरांखौ जोङो माने नांथारगौ जायो नङाबा जोङो हर हराव जोङो अखाफोर जों सोराङा माने जोंनि भुमफोरा सोरां जाहो जोबनो हाया।
सानाव माने जोंना बांसिनानो माने सानाव सानावहाय माने अखाफोर बाय बायदिखौ जोङो नुनो मोना। बिदिनो हाथरखि हालाफोरखौ जोङो हरावसो नुनो मोननाय जायो। बिदिनो मोनाफ्राव जोंहा बिदिनो अखाफोर बायदिखौ नुनो मोनो। अखाफोर हाथरखि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
सानाव जोङो इफोरखौ माने बारा सिनायहरा बिदिनो।
सानावहाय जोङो माने बिदिनो दा-दाथ' जै सोलिगासिनो दं बिदिनो माइफोर गायनाय बादि दाथ' माइ गायनायफ्राव सान्दुंङा बिदुङा बारा जायोब्ला जोङो माइ गायनायफ्राव जोबोद खस्थ' मोनो। मे खामानि मावनायफ्राव माने साना बिदुं बारा जायोबा जोंहा जोबोद खस्थ' मोनो आरो जोंहा सान मालाबा जोमैफ्रा खोबथेयोबा जोंना सानफ्रा माने एसे जोमै लु खालामना होयोना एसे जोंहा रेहाय माने इदिनो सानदुङा एसे खमायबासो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बांद्राय बिदुुङा जोंनि थाखाय मोजां नङा एसे बांद्राय बिदुङा जोंनि थाखाय एसे खैफोद गोनांबो जानो हागौ ओंखायनो बिदुङा एसे जखानि बिबांनि जायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो गासिनि थाखाय मोजां जेरै जिब जुनार एम्फौ एनला दाउसिन दाउला बायदिनि थाखाय जोबोद मोजां
दे नोंथाङाबो दसे सम बिदिनो सान आरो हरनि फारागखौ बुंदो दे
जोंहाथ' सान आरो हर होनबाथ' बुहुद बुंनो बुंबाबो बुंनो हा हायै जोबनो हायै दङ जोङो माइ गायनायबाबो जोङो हाल एवनायबाबो होन जिब जुनारनोबाबो होन जोंनो सान खौ नांथारगौ गोनां जायो आरो जोङो खोमसिबाथ' जोङो दाउ दाउसिन दाउला जिब जुनार मानसिफ्राबो माने रावबो हराव थानो हाया आरो जोङो दा सानाव जोङो ओरै थांनाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय अबबा जोङो गोजानाव थांगोन बाहाय जोङो सानाव आरामै गारि मथरजों थांनो हा गोन ओमफ्राय आरो जोङो ओरै अबबा अबबा गोजान गोजानाव गारि मथर जों थांबाबो खोमसि जाहैबाथाय जोङो खोमसियाव माने हान्थिनो हा गोना बुहुद गोजान जायो आरो जोङो दा खोमसियाव सालायगोन गारि मथरखौ जोङो सालायनोनो माने गिनाय मोनो आरो जोंनो जोङो सानबाथाय सां सां जानायाव जोङो मेगननि नि पावाराबो मोजां नुनानै साननि बिदुंखौबो मोजां मोननानै आरामै थांनो हायो आरो दा आरो जोङो बाराद्राय सान्दुङाआबो अभार जायोबा सानावबो अभार जायोबा जोंनि देहानि थाखायबो बहुत खहा जायो मोसौ बोरमा होन मानसि होन जिब जुनार होन दैफोरानो होन दैफ्राबो माने बाराद्राय अभारद्राय सान्दुं दुंबाथाय गरम जानानै मानथिग्राबो बिदिनो गरम जाजोबो आरो दा ओंखायनो साना-साना माने बाराद्राय दुङालासिनो आरामै मोजाङै दिदोम थाबाय-थाबाय बार बारनाय मा बारनाय स्रां-स्रां मोनो आरो जोङो। दा हर होननानै बुङोबा जोङो जबा थांगोन अवबा सौदावगोन अवबा थांगोन अवबा सोरखौबानो लोगो मोनहैगोन हरावबाथाय जोङो माने हान्थिनो हानाया बहुत गो-गोब्राब आरो जोङो ससे सोरनिबा न'आव थांबाबो हराव थांबाबो हाखर हालायाव नांथागोन। मायाव नांथागोन जोङो माने थांनो हायैनि थाखाय जोङो टस फोर नङाबा मबाइल टर्चफोर बेफोरबायदिनो सुनानै थांनांगौ जाहैयो आरो। दा जो-जोङो हराव मानसिफोर नागिरबाबो जोङो नुनो मोनै जायो सोरबाबा गारि सालायलांगोन हर समाव सोरखौबा नुवा जायो सोरखौबा गारि गेजेर थांगोन सोरखौबा सिखाव दाखेेट फैबाबो जोङो सोर सोर बेलाय सोर मा बेलाय होननानै जोङो नुयै जायो आरो हर समाव जों सानावबा हनै आमुखाया ओरैबायदियाव थांदों ओरैबायदियाव फैदों होननानै जोङो बै मानसिखौ जोङो गोजा जाननिफ्रायबो सानबाथाय जोङो नुहुरनाय नाय जायो आरो। जोङो दा हराव जोङो गोजाननिखौबो जोङो थर्स सुबाबो मा सुबाबो जोङो हराव बेबा सोर सोर थांदों सोर फैदों जोङो बेखौ रावखौबो सिनायनो हाया आरो जोङो हराव। ओमफ्राय आरो जोङो सोरखौबा सोरखौबा लोगो मोनबाबो खाथियाव नुबासो माने सिनायो आरो जोङो गोजानावबा हले जों पावारा आराम जाखाबाय नालाय। जोङो दा माने बै मानसिखौ सिनायहरनो हायो आरो। जोङो सानबाथाय होनो जोङो खेथि मावनाय ओरै जोङो माइ गायगोन दा माइ गायफुबाय थानाय समाव जोङो सानावल'सो हागोन जोङो हरावथ' जों माइ गायनो हाया नालाय। ओंखायनो जोङो सानाव आरामै जानाय आदारफोरखौ मोजाङै जानानै जोङो हर हर समाव आरामै बिदिनो गावनि देहाखौ आरामै थायो आरो जोङो दा जोङो उम सानाव ओरैबायदिनो खामानि मावनोसै मावसे मावसे मावसे मावनानै मावनानैफ्राय जोङो हर समाव आरामै उ-उन्दुनानै थानांगौ गोनां जाहैयो आरो जोङो नुला नालाय। ओंखायनो जोङो हराव आरामै उन्दुना थायो आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो। फुं जालायबाय जोंना सोरांलायबाय सोरांनानै जोङो आरो खामानि मावलायबाय। मावनानै बिदिनो हर सान हर सान जाबाय थासिगोन आरो ओंखायनो जोङो दा बेखौबो नांगौ जायो हरखौबो आरो सानखौबो नांगौ गोनां जायो मानो होनोबा जोङो अ सानाव सानाव सानसे मावनोसै आरामै हराव माने एसेबाबो उन्दुनानै एबा रेस्ट लानो हराव गोनां जाहैयो आरो। जोंथ' सानाव रेस लानो मोनला नालाय जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोरबो रेस्ट लानो मोनला नालाय। ओंखायनो जोङो बेखौ माबानानै बिदिनो हर सान हर साना जायो आरो। दा ओंखायनो हराव आराम रेस्ट लानानै फुङाव आरामनो खामानिखौ मावनानै फोजोबनो हायो आरो।
औ नोंथां नो नों नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो सान आरो हरनि फारागथिखौ बुंलांबाय नोंथांनि बुंनाया जोबोद मोजां जादों आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा बिदि बुंनायनि थाखाय। दा जोङो आयदाखौ बेसे समावनो फोजोबथ'नोसै।
दे नोंथां ओं नोंथां दे दे नोंथां।